औ हेल' बे समाव नोंथां बे मोनाबिलि समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय गिबियावनो आरो बे सम समाव आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय एसे ओ जों देहा फाहाम सालि माखौ बुङो आरो देहा फाहामसालियाव। मा मा खामानि मावो बा मा देहा फाहामसालिया मा। मा जागा बियो ओ बिनि सोमोन्दै जों एसे रायज्लायनि। बिजि नो बा जोंनि खाथि खालाव जेरैहाय दोङो देहा। खालि बिनि सायावनो जों एसे रायज्लायनो बे समाव आं नों। फन खालामनाय जादों जों बिनि सोमोन्दै रायलायनो। ओ । जेखौ इंराजियाव बा हस्पिटाल होनना बुङो आं। बेखो बर'आव। ओ देहा फाहामसालिया ओ बिदिनो मानसिफोरनि थाखाय ओ मान। सिफोरा जुदि बेमार आजारफोर जायोब्ला बे देहा फाहामसालियाव जों थांनायखौ नुनो मोनो आरो देहा फाहामसालियाव जोङो। नुनो मोनो जे देहा फाहामसालियाव बिदिनो ओ। देहा नायग्रा ओ देहानाय देहा नोंनि देहाखौ नायग्रा बेफोरबायदि ओ मानसिफोर थायो जि जाय डक्टर फोर नार्सफोर बेफोरबायदि थायो देहा फाहामसालियाव आरो बि बिथांमोनानो नोंथां ओ मानसिनि बेराम आजारफोरखौ आजारफोर जायोब्ला आद नायो आरो मानसिफोरा ओ बे देहा फाहामसालियाव लोमजायोब्ला थाङो। बिदिनो बिदिनो उदै सानाय जायोब्ला थाङो खरसानाय बे बेफोरबायदि गारायफोर जायोब्ला जों हांनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोदोर गोद। दोर बेराम आजार जानायफोरखो जायोब्ला जों हांनाय। नुनो मोननाय नङा होमबा आरो जोंनि बे आथिखालाव खाथि खाथि। नायोब्ला जोङो बिदिनो। सरकारि जि आ देहा फाहामसालि बेफोरखो जों नुनो मोनो। नों आरो सरकारनि। देहा फाहामसालि होनबोला बेयाव एसे आलादा आरो जिखो। जोङो प्रभेट फरायसा प्राइभेट बे देहा। फाहामसालि होनना बुङो बेयाव एसे आलादा जों नुनो मोनो आरो। जिखौ प्राइभेट होनना बुङो बेयो जाबाय गाव गावनो सासे बे। बि मानसि बेक्तिगत मानसिया खुलिनाय देहा फाहामसालि। इखोनो प्राइभेट ओ। हस्पिटाल होनना बुंनाय जायो इंराजियावहाय बेफोराव जोङो ओ गु बेलेग। खो नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन नुनो मोनो आरो जोङो गोबां दिनै नुबोदों। बेराम आजार जायोब्ला बिदिनो देहा फाहामसालियाव जों हांनायखो नु। नुबोदों नङा होमबा आरो बे देहा फाहामसालियाव जों। जोङो हाङोब्ला जोंनि बेमार आजारफोरखौ जों गा। बो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा बेराम आजार जायोब्लाथ' जोङो बिदि न'आव देहा फाहामसालियाव हांनो गोनां जाथारो आरो देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय गोबां गोबां नांगौथि आरो गोबां मोजां मोनसे जायगा जेरावहाय मानसिनि देहाखौ देहाखौ फाहामनाय जायो बा मोजां खालामनाय जायो बिदि आरो बिनि सोमोन्दै नों बिथाङा एसे देहा फाहामसालिनि गो गोथौयै मिथिगौबा फोरमायनो हागोन बे समाव
औ औ जागोन।
नोंथाङा जे देहा फाहामसालिनि सोमोन्दै बुंलांबाय देहा फाहामसालियाव जों मानि थाखाय थाङो मा खालामहैयो बेफोरखौ जे नोंथाङा जेफोर बुंबाय नंगौ जोङो देहा फाहामसालियावहाय जोङो जोंनि बेराम आजारफोर जायोब्ला जोङो देहाफोरखौ नायनो थाङो। ओ नंगौ जोङो जेब्ला जों बे देहा फाहामसालियावहाय बिदिनो प्राइभेटफोर दङ'
गारिफोर। बेदि नोंथाङा जे बुंलांबाय थिग आरो जोङो बे देहा। दा जोङो अख'ल डक्टरल' नङा डक्टरजों लोगोसे डक्टर नार्सफोर थायो एबा डक्टरा जे जोंनि देहाखौ नायो नायनानैहाय जे बिजि दाउ होयो नार्सफोराहाय होनाय जायो नङासै बेयाव गोबां रोखोमनि दि पार्टमेन्टफोर दङ जेरै डक्टर थायो नार्स थायो बा फार्मासिस्फोरबो थायो आवाय होनो थाखाय फार्मासिस्फोर दङ आरो बिदिनो जोंनि उदैनि बेरामफोर जायोब्ला जोंनि दैयावहाय मा जादों बेखौ नायनो थाखाय जेरै आलट्रासान्ड खालामग्राफोर थायो। आरो बिदिनो जोंहा माबाफोर बिदिनो सानाय जायोब्ला बेखौ नायनो थाखाय एक्सरे खालामग्रानि दिडिपार्टमेन्टफोर थायो बेफोरबाय गोबां रोखोमनि मान गुबुन गुबुन रोखोमनि दिपार्मेन्टफोरा दङ' नङासै हपिटालावहाय बेफोर गासै ज' जानानै मोन देहा फाहामसालि बेखौ जोङो जायो। बि बुंनाय जायो बिदि आरो जोंङो। देहा फाहामसालियाव नायोब्ला बिदिनो गिदिर गिदिर देहा फाहामसालिफोरावथ' बिदिनो माने गुबुन गुबुन वार्डफोर बिदि राननानै होनाय दङ जेरैहाय एसे जोङो लोमजानाय बा जोंनि देहायाव एसे माने लोमजानाय। हेननाय मोनसे बेयावहाय दोननाय जायो आरो जेब्लानोखि जोङो खर'नि अपारेशन हार्टनि अपारेशनफोर जायोब्ला जोङो आइसि इउ होननायाव जों दोननाय जायो नङासै बेफोरबादि माने वार्डफोराबो राननानै दोनखानाय दङ बेफोरबायदि हस्पितालफोरावहाय स' जोङो थांनानैहाय जों ना होयो। आरो बेयावहाय डक्टरा जे नायो जोंनि देहाखौ डक्टरा जे नायनानै लिरनानै गालाङो। बै लिरनानै गालांनायखौनो बे नार्सफोराहाय दावाइ बिसिखौ होनाय जायो आरो फार्मासिस।
जावायफोरखौ
औ नांगौ
सोलियो आरो बेफोरजों लोगोसे
जोंब्ला जोङो देहा फाहामसालियावनो थांनानै डक्टरफोरजों नायजानानै जोङो। मोजां जानानै जोङो फैफिननो हायो नङासै जोंनि गोग्गो देहाफोरखौ जोङो मोनफि दा जोंनि देहाफोरखौबो जों नायजानोबो मोननाय नङामोन स' बेनिखायनो बे देहा फाहामसालि सालिया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो बे बेफोरबायदि आरो जोङो देहा फाहामसालिफोराव जोङो बिदिनो थाङोब्ला जों मोजांजों सोखाजानायफोरखौ मोननो हायो बिनि बागै
औ हागोन आ देहा फाहामसालिनि सोमोन्दै नों दा गोबां बुंलांबाय नङा होमबा आ देहाफ देहा फाहामसालि माखौ बुङो आरो देहा फाहामसालियाव मा खालामनाय जायो आरो देहा फाहाम फाहामसालियाव बिभाग बिभागनि मानसिफोर थायो आरो मादि बेराम आजार जानाय मानसि माबा मा बिभागाव दिनो बेनिनो नोंथाङा सोमोन्दै एसे बुंलांबाय नङा होनबा बिनिनो आंबो एसे सोमोन्दैफोर होननो नायगिरदों ओ मेसिनफोर थायो जोंहा आ ओ जि देहा फाहामसालि जोंफोर मेसिनफोरखौ नुनो मोनो जिहेतु जि मेसिनफोर जों नुनो मोनो आल्ट्रा साउन्ड खालामामग्रा मेसिनफोर जों नुनो मोनो आरो एम आर आइ खालामामग्रा मेसिन बेफोरबायदि जों नुनो मोनो जिखाहाय जि एम आर आइ खालामामग्रा मेसिनखौहाय मानसिनि जि आ खर'आव बा माव जिफोर‌दं बेफोरखौ नायनाय जायो बिदिनो आरो आलट्रा खालामनायाव जोंनि हारा बेफोरबायदि जोंनि बेगेंफोरखौ नायनाय जायो नङा होमबा आ बिदि जों नुनो मोनदों आरो देहा फाहामसालि होनना बुङोब्लाथ' ओ गासै जायगाफोराव गासै एरियाफोराव गाव गावनि ग गामि खाथि बा टाउन सहर खाथिफोराव दा जों देहा फाहामसालिखौ नुनो मोनो आरो देहा फाहामसालिया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि मानसिफोरनि थाखाय नङा होमबा देहा फाहाम सालि गैया बेराम आजारखौ जोङो नायजाहैनो हाया बा गोजानाव थायोब्ला जोंहा बांसिन थांनानै थांनायनि गोबां खरसाफोर जायो नाथाय जोंनि बेफोर खाथि खाालाव जोङो आ बे खाथि खालानि जि देहा फाहामसालि ओ बे जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा ओ बेराम आजार जायोबाथाय जि खाथि खालानि देहा फाहामसालि बेफोरावनो हांनानै गाव गावनि देहाखौ मोजां खालामनाय बा मोजां नांजाबनानै फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों गेदोर गेदेर बेराम आजार जायो ब्लाथ जों बेफोरबायदिनो ओ जि टिकट खुलिनाय जि देहा फाहामसालि जिेखौ बुङो प्राइभेट ओ हस्पिटाल इंराजियावहाय बेफोरबायदि हस्पिटालफोराव लांनाय जों नुनो मोनो गोदेर गोदेर बेराम आजार जायोबा जेरैहाय जों टिभि बेरामफोर जायोब्रा ब्रा बा बाखथ बर'नि बेरामफोर जि ब्रेन्फोरनि बेराम फोर बा हार्टनि ओ जि ओ लिभारफोरनि बेरामफोर बा किडनिफोरनि बेरामफोर बे बायदि जायोबा जोङो बेफोरबायदि ओ बेख्थिगत खुलिनाय मोनसे देहा फाहामसालि फोराव लांनायखौ जों नुनो मोना आरो गोबां बेफोरबायदिनो सोखा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव जोङो देहा फाहामसालिल' नङा नाथाय गोबाव गुबुन गुबुन गामिफोराव जों अजाफोरखौबो नुनो मोनो जेरैहाय लोमजानाय साजानाय बेफोरबायदि जनदिसनिमनिया फोरनि बा गोबानाय खिनाय जानायफोरनि मुलि बनानै एसे हाग्रानि बिलाइ दंफांफोरजों बनायनानै ओ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बिजोंनो जोङो गानायखौबो नुनो मोनो जुदि जोंहा खाथि खालानि मानसि बिदि आजारफोर जायोब्ला लोमजानाय साजानायफोर जायोब्ला बेक्तिगत ओ जायो बिदिनो अजाफोरनिफ्राय जों मुलिफोरखौ बायनाबो ज जानाय नुयो बा जिहेते जि फार्मासि होनना बुङो जिखौ जि जों बाजार हाथथायफोराव थाङोब्ला फारमासिफोर नुयो
मुलिफोरखौबो बायना जानायखौ जों नुनो मोन आरो जुदि जों मानसिफोरा गदोर गदिर बेम आजारफोर जायोबा जों देहा फाहामसालियाव थांनाय जायो आरो नायजानायनि आरो आरो बिदिनो ओ बिजिफोरखौ होनाय जायो दावाइफोर होनाय जायो बि दिनो मोदोमफोरफोरखौ नायनाय जायो आरो आजारफोरखौ नायनाय जायो। मा आजार जादों बिनि बे-बेखौनो नायनाय जायो आरो जों देहा फाहामसालिनिफ्राय गाननानै बिदि हायनाय जों नुनो मोनो गासै आ जाराव गोग्लैना थानाय मानसिफोरखौ आरोना नङा होमबा? जोंनि बिदिबा बुहुद राय्लायबाय आ देहा फाहाम सालिनि जों गुबु जेरै जोंनो नांगौ खि आरो जों मोनो आरो जि फोर आ दं देहा फाहामसालियाव आरो मा खालामनाय जायो बिनि जों गोबां सोमोन्दै राय्लायबाय स ओ ओ दायो जों बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर बिदि सम होनायनि थाखाय। आरो रायजलायनायनि थाखाय हामबायसै होनबा।
औ जागोन दे हबायसै।